हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन
अ आं नोंथां नै मोनसे माने माबा लानासो फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथाङा दा फ्रिनो दंखायो दा?
आं फ्रियाथ' दंथ'योमोन दंनाया नोंथां।
अ नोंथां नै आं माने जोंहानाव गय गायनाय दं नालाय माने गयनि गेजेराव औ माने आफाद गायफालांनो नागिरदों सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ माने साफाद साफाद साफाद गायनायाव मा मा खालामनांगौ बिदि नोंथाङा एसे एसे फोरमायना हर हागोन नामा माने आं गुबुन गुबुन
अ हानाया हागोन नोंथां
औ
ओरैनो नोंथाङा खै बिगासो गारनो नागिरदोंमोन
नोंथां गायनायाथ नै थाम बिगासो जागोन गय गायनायजों गयआथ नोंथां दा फिथाइ थायजोबबाय नालाय बे गेजेर गेजेर माने साफात गायदेर फाननो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां
अ
औ मोजां जागोननाा नोंथां गय गेजेर गदेर गायबा
जानाया जानायाथ जागोन नोंथां खिन्थु एसे गोब्राब जानो हागौ आरो ना गय सिङाव गायनाय ना
औ नोंथां
गयाथ गिदिरानो जाबाय बे नोंथां
औ औ गया नै थाम बोसोर ब्रै बोसोरसो जाबाय माने बिबार बारनो हमजोबबाय आरोना नोंथां
औ नोंथाङा देग्लायनो गायनो नागिरदोंना खालमासिफोर गायनो नागिरदों?
माने गायनायाथ' बिदिनो देग्लाय गायनाय जायाबाबो खालमासि गायनो नागिरदों आरो ना आ माने आं एसे सोंलुनानै लानि सोंलुनानै माने मो सो मोजां बुं मोजां जाबा मोजां जायो होननानै मोनथिबाथ' गायनोसै आरो मोजां जाया होनना मिथिबाथ' माने बेलेगाव गायनांसिगोन आरोना नोंथां
अ गायनायाथ' गायजायो नोंथां
दा आं खिथानोसै होनबा नोंथां गायनायनि प्रसेसखौ नोंथाङा गय गायनायनि सिगां हाखौ मोजां एवखादोंमोन नामा?
औ नोंथां एवनायाथ' एवखादोंमोन
अ हाग्राफोरथ' गैयानदां नोंथां गय बागानाव
नोंथां हाग्राफोरखौ माने जोंहा हाग्राखौनो दिहुननाय जाया आरो ना नोंथां माने हाग्राफोरखौ फोसाबजोबखायो
अ होनमबालाय थाब गायजागोन नोंथां आ नोंथाङा सापात गायोबा गायनायनि सिगां ओम फुलिफोरखौ लायनानै दोनफैखानांगोन नोंथां
औ माने फुलिखौ माने नआवबो बानायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हानाया हायो नोंथां
औ
औ माने फुलि बानायोबा एसे गोब्राब जायो नोंथां फुलि बानायनायावबो दा नोंथाङाथ' साफाथि गायनो नागिरदों नोंलाय गय सिं सिं दा साफात गायोब्ला नोंथाङा सापात फुलिखौ लायना दोनफैदो लायखांनानै फुलिखौ नोंथाङा स- सप्तासेसो न'आव दोनदो आरोना
औ
नाव दोनखांनानै बेफ्राव ओ नोंथाङा गय बागानाव जे-जे जायगायाव फुलिखौ गायगोन बेयाव नोंथाङा हाग्राफोरखौ मोजां फोसाबबानो जाबाय
औ
औ जेराव दै थायालासे आरोना नोंथां जे जाय जायगायाव फुलि गायनो नागिरदों बेयाव दैखौ थाहो नाङा आरो नोंथां
माने दै थाबाथाय फुलिया थैनायनि सान्सआव थायो नामा?
औ नोंथां औ सान्स थायो ना फुुलिखौ गायनगोन नालाय नोंथाङा सप्तासेसोनि उनाव उनाव नोंथाङा फुलिखौ गायगोन नालाय
औ औ
दा जे जे जायगायाव नोंथाङा फुलि गायगोन बेयाव नोंथाङा गावनि गोसोबायदि बेसेसो गोजान गोजान गायगोन बेखौ नोंथाङा सुना लाग्रो आरोना
औ औ जेनेबा नोंथां बेसेबांसो गोजान गोजान गायनांगौ बायदि
ओ नोंथां बियो दब्लायसेयाव नोंथाङा ओ फुलिखौहाय। थिन इन्सि बा सारि इन्स बेफोरबायदि गायनांगोन आरोना।
औ माने बांद्राय गोजानबो नङा बांद्राय खाथिबो नङा आरोना नोंथां।
औ-औ नोंथां बे दब्लायसेयाव खमैबो। ब्रै रोजासो फुलि जानाय गायनमोन आरोना नोंथां।
अ-अ माने दब्लायसेयावनो। नोंथां होमबा नै रोजासो थाङो आरोना ओमफ्राय दा फुलिनि दामा बेसेबांसो नों नोंथाङा एसे हमदांनो हागोन नामा?
फुलिनि दामाथ' देग्लाय बांदों नोंथां।
अ बेसेबांसो थांदों बायदि नोंथां।
अबेबा खन्द' खन्द' जायगाफ्राव एसे बांदों आं मिथिनाय बायदिबा जोंनि खाथियाव। खालायाव एसे।
दामा स्नि रांसो होननाय खोनादों नोंथां।
अ फांसेयावनो आरोना नोंथां।
औ औ फांसेयाव। दा नोंथाङा फु औ नोंथां।
नै माबा मा होनो। बे साफात गायनायावथ' नोंथां हासारफोर होनांगौ नामा?
औ नोंथां बे सापात गायनायनि सि गां आं नोंथाङा हासारखौ लायनानै दोनफैनांगोन आरोना।
मा हासारखौ होबा मोजां जागोन नोंथां।
मोसौनि हासारबाबो जागोन नोंथां। मोसौ खिनि ओम।
रासायनारि हासार होबा हाया गारजि जागोन खोमा होनदां नोंथां।
नोंथां साफाद गायनायाव रासायनारि हा होबा जानाय नङा। फास फुलि गायगोन ना औ। जानाय नङा आरोना नोंथां‌।
औ।
दा बेखौ गायोबा नोंथाङा गायनायनि सिगां। हासारखौ सुपार होननाय मोनसे। हासार बायदि थायो नालाय फाउदार बायदि।
औ फउदार।
बायनांगोन आरो ना।
सुनाय बायदि आरोना नोंथां।
औ औ।
अ ओमफ्राय नोंथां बे सुपारा मा होनो बियो मा खामानि होयो।
बियो हा सिङाव हासारजों गोरोबनानै। बिफांखौ एसे गोरा खालामो आरोना देरजासिम।
माने एम्फौफोर जाहोआ आरो सिङाव एम्फौफोर जाहोनायाव। माबा होबथायो आरोना जाहायखौ।
औ बेखौनो नोंथाङा गायनां सिगांं। जेब्ला फुलिखौ गायो अब्ला बेखौ हासारजों लगायफानांगोन आरोना।
औ।
लगायनानै नोंथाङा जे हाखरखौ गायनानै बे हाखराव बेखौ होयै होयै खालामखानांगोन आरोना।
औ नोंथां।
औ बेजोंनो लोगोसे ओमफ्राय फुलिखौ गायलांनांगोन आरो। उम
बिदिसो गायनांगौ आरोना नोंथां
औ औ दा ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ गायखांब्ला जेब्ला गायखाङो अब्ला बेयाव नोंथाङा नायनांगोन आरोना एम्फौफोर जादों ना मादों बा बिलाइफ्रा रानदों ना मादों बेखौ नायनांगौ आरोना नो
औ ओमफ्राय नोंथां माने साफात गायनायफोराव दैफोर होनांगौ ना मा
सापाद गायनायफ्राव नोंथां दैज्लां समावथ होनाङा ओरैनो
मेसें मेसें बोथोराव होनांगौ नामा नों होनबा नोंथां
औ औ औ
मेसें जेब्ला फुलि फिसायावथ होनाय जाथवा नोंथां
औ
जेब्ला साफातआ गोजौ जायो अब्ला बेयाव दै नांगौ जायो अब्ला होनांगौ जायो जायो आरोना दै
अ
अ मेसिनफोर गायना लानांगौ जायो आरो
औ देरबासो होनांगौ आरोना नोंथां होनबा
औ औ
होमबा नोंथां मा होनो साफ साफात गायनायाव दा बेसेबांसो गोबाव लायो
सापात गायनायाव सापात बिलाइखौ गायनो थाखाय नों नोंथाङा बोसोरसेसो नेथनांगोन आरोना
माने खानो थाखाय आरोना नोंथां
औ औ बोसोरसेसो थां खानानै नोंथाङा एसे एनै खानानै हरनो हागोन आरो ना
औ औ
उम
होमबा बोसोरसेनि बोसोर बोसोरसेनि उनावनो एसे एसे एसे एसे मुलाम्फा जालांगोन आरोना नोंथां
औ औ बोसोरसे औ उम
ओमफ्राय नोंथां नै आं खोनानो मोननाय बायदियाव थ' माथो साफात गायनायाव बिराद मुलि बायदिसिना बाहायनांगौ होननाय खोनानो मोनदों नोंथां
औ बेथ' नंगौ नोंथां बाहायनायाथ' गोबां बाहायनांगौ जेब्ला सापात रानो बा सापतफ्राव एम्फौ जायो अब्ला हासारफोर गारनांगौ जायो।
औ
गोबां मुलि थाङो आरोना बावबो
औ औ नोंथां माने होनबा सापात गायनायावबो माने रांबो थाङो आरो रांबो फैफिनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
अ ओमफ्राय साफादा बे इदिनो सानबैसेनि गेजेरजों खाजायो नोंथां
साफादआ बिदिनो नोंथाङा जे सानखालि खायो माने जे बाराय खालि खायोना
औ औ नोंथां
उम जे बारायखालि खायो अब्ला बेनो थानाय बाराय खालि फैगौ फैबाय थानाय बे सेम बारायाव थानाय जायो आरोना बा सप्तासे थाना खानाय जायो।
हाप्थासेयाव खेबसे खानाय जायो आरोना नोंथां होमबा।
औ औ औ सप्तासेयाव खनसे खानाय जायो आरो।
अ आं माने बारा साफतनि बागै मिथिया नालाय। नोंथांनाव सोंलुदों सोंलुदों आरो ना माने गायबा गायनांगौना। गायनो जोंहा फेमिलिफोराबो गायनो नागिरबाय थादोंमोन नालाय। ओंखायनो आं माने गुबुन गुबुन लोगोफोरनिफ्राय बो सोंलुदों आरो नोंथांनिफ्रायबो एसे मोनथिनो लुगैदों। होमबा नोंथां आं एसे दोनथ'नोसै खोमादां आंना माने एसे खामानि फिसा दं बेखौ मावखांनायनि उनाव नोंथांजों उनाव नांगौ जाबा नोंथांखौनो उनाव नांगौ जाबाथाय आं कल हरफिनसै।
औ जागोन दे नोंथां जागोन औ दे दे
औ दे होमबा ना नोंथां
औ दे